हेल'
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। नोंथां आं नोंथांनाव कल हरनायनि जाहोना जाहैबाय जोंनि बर'फोरा माने माखासे ओंख्रि फोर जायो औ बेनोथ' औ नों नोंथां आं बुंगासिनो नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
बा आं माने अ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ हरनाय जादों नोंथांनाव। ओ जोंनिनो बर'फोरा माने गोबां रोखोमनि ओंख्रिफोर जायो। दा बेखौ माने गुबुन दा माने जायाबो जा जाया आरोना बांसिन जोंनि बर' फोराल' जायो । बायै जो बायै ओंख्रि फोरखौ जोङो बर' फोरनि ओ दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुङो बै ओंख्रि फोरनि सायावनो नोंथां एसे सावरायनो थाखाय आं सानदों आरोना नोंथांजों। औ होमबा नोंथाङा एसे बिनि बागै फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ होमबा जों जागायदिनो नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।
औ जोंनि दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला नोंथां जोङो बर'फोरा गिबियावनो जोङो ओंखाम जानानै जोङो थांना थाग्रा हारि नङा होमबा जोंनि बे सा सानजा भारताव थानाय मोजोमसे बर' हारिया ओंखाम जानानैनो जों थांनानै थायो। आरो ओंखामजों लोगोसे जोङो गोबां ओंख्रि फोरखौ जों संनानै जायो नोंथां। जायखौ जोङो दिनै जोनोमनि फ्रायनो जाबोदों आरो दासिमबो जों जानानै दङ। जेरै खुम खुमब्राजों जेरै हांसो बेदरजों बिदिनो ओ नाफाम बिदिनो जोङो जाय नारजिजों अमाजों नङा होमबा? बिदिनो मुला बिलाइनि अनला जेरै अमा बेदर जोंबो जायो जों बेखौ। बिनिफ्राय जोङो थावबो जायो। ओ बेखौ ना जोंबो जायो। जों मुला अ बिलाइनि अनलाखौ लाइ बिलाइनि अनला खौबो जों बिदिनो ना अमा बे दर बिदिनो दाउ बेदर फोरजोंनो जायोब्ला जोबोर खहाब जायो होननानै जोङो गोबां बर'फ्रानो बिदि ओंख्रि खौ जोङो जायो आरो गोदोनिफ्रायनो जों जानो मोनदों आरो दाबो जोङो जायो बे बे रोखोम ओंख्रिखौ जायखौ जोङो बावगारनो हाया।
नारजि अमाखौ जोङो ओ गोबां रोखोमै जानायखौ जों नुयो नोंथां जेरै किसु माना जोंङो नारजि था बेखौ मेनानैबो बिदिनो सिम्पोल ओंख्रि संनानै जायो आरो खायसेया बेदर होलानानै जायो जेरै अमा बेदर बिदिनो जोङो गुबुन बेदर जोंबो जायो खायसे दाउ बेदर जोंबो नाथाय अमा बेदरनि एसेबां जोङो नारजि अमाखौ तेस्ट जानायखौ जों मोना मानोना अमा बेदरजों जायोब्ला जोङो बांसिन खहाब गोनां जायो आरो बेजोंनो जों बर'फ्रा बेजों लोगोसे जों बर'फ्रा आ खारै ओंख्रि जायो नोंथां। माने बियो जोंनि दोरोङारि जानाय गोदोनि फ्रायनो जों जानो मोनदों आथिखालावबो जों जायो खारै खारैखौ जोङो आ थालिर बिफांनिफ्राय जोङो सावनानै जाय हांगार मोनो बेखौ जोङो ओ हांगारनिफ्रायनो जों फखरनानै जोङो जाय बिदै ओंखारो बेनो जोंनि थाखाय खारै जायो आरो नोंथां बे खारैखौ जोङो गोबां ओंख्रिजोंनो जों होनानै जायो जेरै मैथा ओंख्रियाव बिदिनो जोंनि सबाइ खारै संनायावबो जोङो एसे सबाइखौ रुइनायनि थाखाय बा सबाइनि कालारा गोजा जानायनि थाखाय जों खारैखौबो एसे होलानानै जोङो संनानै जानायखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो आरो दाबो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रियाव जोङो खारैखौ जों होखायो नाथाय आथिखालावसो जोङो गोबां मानसिया थावनिबो अनला जायो जायनि थाखाय खारै गैयाबाबो जोङो अनला ओंख्रिखौ जानो हायो आरो गोदोथ' जोङो खारै गैयाबा जोङो अ अनला ओंख्रियानो जायामोन नङा होनबा नोंथां आथिखालाव गोबां मानसियानो दिनै थावजोंबो ओ अनला जाग्रा जाबाय बिदिनो जोंबो संनानै जायो थावजों मानोना जोङो सानफ्रोमबो जोङो खारै जाबाय थायोब्ला जोंनि देहानिबो खुरथि दङ आरो बांद्राय थाव जाबाबो जोंनि खुरथि दङ बेखायनो जोङो देहानि माबानि सोलेरखौ नायनानै नोङो खम बिबांनि नोङो जानायखौबो नो जोथोन लानांगौ गौ आरो जोङो अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबाय नोंथां जोंनि दोरोङारि जानायफोरनि सायावनो नोंथांमोननि साइडआवहाय खारैखौ जोङो मा मा ओंख्रिजों संनानै जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां जोङो खारैखौ मा मा ओंख्रिजों जानो जायो होनबा जोङो माखासे ओंख्रिफोराव जोङो खारैखौ होनानै जायो नोंथां बे अनला ओंख्रियाव जोङो खारै बेखौ होनानै अन जायो बेनि उनाव जोङो सजना बिलाइजोंबो जोङो खारै जायो बेनि उनाव जोङो नारजि जायोब्लाबोथ' जोंनो खारैखौ नांथारगोन जों बेयाव खारैखौ होखायो नारजि ओंख्रियाव लोगोसे आरो जों माखासे ओंख्रिफोर दङ जेरै लाफा खौबो जोङो खारैजों जायो बिनि उनाव जों सबाइ ओंख्रि जायोब्लाबो जोंनो खारैखौ नांथारगौ जों खारै होनानै सबाइ ओंख्रिखौ संनानै जायो बेनि उनाव जोङो मोदुमफुल फिथाइखौबो जोङो खारैजों जायो आरो नोंथां माखासे समाव बेबायदिनो माखासे एसे बेफोरबायदि मैगंफोरफोराव जोङो खारैखौ बाहायनानै ओंख्रि जायो मानोना जों जोङो माने बांद्राय थाव जाबाय थानो बायो माने जोंनि मानसिफोरा बेबायदिनो थाव जायै जायै बायोब्ला जोङो खारै ओंख्रिखौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायै जोङो माखासे समाव बैफोर लाइ लाफा बा मोदोमफुल बेफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो रुनानैबो जानायखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो बा जायो जोङो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो नोंथाङा गोबां माखासे ओ फोरमायनांबाय जोंनि दोरोङारि ओं ख्रिफोर बा अनलानि अनला मोननो थाङा अनलाखौ जोङो गोबां रोखोम बा गोबां गुबुन गुबुन मुवा बेसाद मुवाफोरजों होदेरनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो जेरै मुला गोरानजों मुला गोरान होनानै बिदिबो जों अनलाखौ जायो। ओ बिदिनो सिब्रु बिबारखौबो जोङो अनलायावबो होसननानै जायो। ओ बिनि उनाव खार' खान्दाय बिबार खार' खान्दाय बिजौ बेफोरखौबो जोङो अनलायाव होनानै जायो बेनि उनाव जोङो बासिखि बिबार, सेवालि बिबार, बिनि उनाव जोङो ओ सजना बिफांनि बे बिबार जों बे बिबारखौबो जोङो ओ अनला ओंख्रियाव होनानै जायो। जोबोद गोथाव जायो। बेनि उनाव सम सम जोङो मालाबा गामबारि बिफां नि बिबारखौबो बा ओमफ्राय आरो सनारि बिफांनि बिबारखौबो जोङो होनानै जायो नोंथां ओ सम सम जोङो जोबोद गोथाव जायो माने। बोसोरावबो जों खनसे सेफोर बैफोर बिबारफोरखौबो जोङो जायोब्ला बा खनसे गोबावजों जोङो जायोब्ला जोबोद गोथाव मोनो आरो नाफोर होसननानै होनांगौ बेयाव बेबायदि जायोब्ला। ओमफाय जोंहा आरो दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला सबाय ओंख्रि जाहैबाय, जोङो सबाय ओंख्रिखौ जोङो जोबोद गोथाव मोनो बा सबाइ ओंख्रि होनबानो जोंनि मानसि मानसिफोरा माने खुदै गनाय बा खुगायाव खुदैग्रद जायो आरो बेबायदि होननांगोन जोङो। ओ गुबैयै जोङो दाउ बेदरफोरजों बांसिन जायो खबायखौ सबायखौ न'नि न'नि न'आवनो फिसिजानाय जोङो मोननाय दाउ बे दाउफोर खौ जोङो सिथारनानै बे दाउजोंनो जोङो ओ सबाय दाउ ओंख्रिखौ खारि होनानै जोङो संनानै जायो आरो। दा बेनि उनाव जोङो सबाइ खौ आरो ओ साम'जोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। ओ जोबोद गोथावै जों साम' जायोब्ला ओ जों मिथिगौदि ओ जोंनि देहानि थाखायबो माने मुलाम्फा दं बा जोंनि मेगननि थाखाय ए-एसे मुलाम्फा जायो होननानै जोङो मिथियो। नाथाय जोङो बेफोरखौ बैफोरखौ मिथिनायनि सिगांनो गोदोनिफ्रायनो जोङो बैफोर ओंख्रिफोरखौ माने जाबोदों आरो बासिनानै सायख'नानै । नाथाय जोङो बेखौ गोबां सम-समनि उनावसो जोङो मिथिदों बा बिगियानारि ओ आदबजों नायबिजिरनाय जोङो मिथिनानै मोनदों जे जोंनि जों बेखौ जायोब्ला जोंनि मेगनाव ओ मुलाम्फा दङ मेगना माने जोंना एसे मोजां ओ मुलाम्फा मोनो बेबायदि होननानै जोङो जोङो दायो मिथिनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां, नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों। जोङो दोरोङारि जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां ओंख्रिखौ जायो जेरै जोङो हाग्रानिफ्राय मोननाय जेरै ओ मैखुन नङा होमबा, जायखौ माइहुंनिफ्राय मोनो। बेयाव जेरै सेवनानै थानाय जिगाब सेवनानै थानाय बेयाव जोङो गोबां मैखुना रज'यो। थिग बिदिनो औवा बारि सिङावबो जोङो औवा ओ बिफां सेवनायफोरनिफ्रायबो जोङो मैखुनफोर रज'यो बैफोरखौ मैखुनखौबो जों दिनै जानायखौ नुयो नङा होमबा। आरो जों गावगायनो ओ जियायनानै जेरै जाय गाव गायनो ओ फिनानै फिसिनानै जोङो जायो। जायो जेरै लाथा एम्फौ नङा होमबा, लाथा एम्फौबो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आदार जायखौ जोङो ओ ट्राइबेल बा बर'फोरा एम्फौ एनला बुहुत जु-जुन्थुखौनो जों जायो नङा होनबा। बिदिनो जोङो लै दैमा फुख्रिफोरनिफ्राय मोननाय जेरै ना खांख्राइ- बेफोरखौबो जोङो बरफ्रा हमनानैनो गोदोनिफ्रायनो जायो आरो आथिखालावबो जों जानाय- खौ नुयो आरो बिदिनो जोङो ओं- ख्रि होननानै बुङोब्ला जोङो खान्थाल नङा होनबा। खान्थालखौबो जों ओंख्रि जानायखौ जों नुयो। खान्थाला गोमोनबो जाजायो आरो बिदिनो जोङो बे- खौ ओंख्रिबो गोरलैआव जोङो ओंख्रि जायो आरो बेखौ आरो बेनि बेगरखौबोजों ओं- ख्रि जायो। थिग बिदिनो जोङो नाफाम नाफामखौ जोङो गोबां ओंख्रिजों जायो ना गोरानजोंबो जोबो जोङो रदबनानै बेखौ जोङो नाफामखौ जायो। बिदिनो ओ भाजिफोरावबो होनानै जोङो नाफामखौ होलानानै जायो। आरो नाफाम- जोंनि बरनि जानाय खायद'खौ जोङो थास बिथट्रि होनना बुङो नङा होनबा जायखौ- थास बिथट्रि बेफोरावबो जोङो होनानै जोङो जानायखौ नुयो। आरो बरफ्रा थास हाग्रानि थास- खौ जोङो थास गोसोमखौबो जोङो लाना फैनानै जोङो जायो। मानोना बेयावबो गोबां रोखोमनि आइरन थायो दाथ दैज्लां बोथोर जोङो- थास आथिं मोनजागोन थास- बिबार मोनजागोन थासनि बिथखौ मोनजागोन मानोना थास बेदर- खौबो जोङो जानो हायो आरो माने थासआबो गोबां ओंख्रि जाजायो जोंनि थाखाय। बिदिनो जोङो बेफोरो खम ओंख्रिखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो- जाबोयो बेफोर मोनफा मोनफा जोंनि दोरोङारि जानायनि माने- माबायाव गोलैयो आरो आदाराव गोलैयो आरो। अब्ला नोंथां आ जोंहा समाबो- जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बिखिनिआवनो लाखिथनोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां जागोन नोंथां दे। गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।